औ खोनादोंना?
अ खोनादों।
अ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ आबादनि सोमोन्दै जे बर'फोरनि आबाद मावनाय बिनि सोमो दै एसे सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
बिदिब्ला ओ जोङो जागायजेननोसै ओ जोंनि जिथु बर'फोर बे गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि आरो मिथिंगाजोंनो सोमोन्दो था लाखि नानै जिउ खुंबोग्रा हारि ओ बिनिखायनो ओ बर'फ्रा माने दोनिफ्रायनो दासिमहालागै ओ आबाद मावनानै जाबोयो गोदोनि गोदोनि ओ दिनावबो जेरै आबाद मावोमोन दाबो बेबायदिनो आबाद मावो बिनिखायनो जोङो जि आबाद मावनाय बिनि सोमोन्दै एसे सावरायज्लायनोसै नोंथां नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जे नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद माव? बबा गोदोदिन ओ गोदोनि दिननिफ्रायनो जोंनि जिथु आबै आबौमोना आबाद मावबोबाय थादों बेफोरखौ माबोरै खालामनाय जायोमोन ओमफ्राय दायो माबोरै खालामो बा नोंथांमोननिथिं आरो मा मा आबाद मावो बेफोरनि सोन्दै एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन होमबा जागायनोसै ना औ होमबा जों आं बेबायदि जोंनिथिंथ' गोदोनिफ्रायनो आं बि बेबायदि नुबोनाय हिसाबैबा बेबायदि माइ आबाद आरो लोगोसे बेबायदि आलु बेसर आरो बिदि लाइ मुला लाफा गोबां रोखोम बेबायदि आबादफोर मावो। आङो बेबायदि माइ आबादनि बागै फंनैसो बुंनो सानदों दि जोंनि जोङो बर' जानायलाय एबा बर' मानसिफोरा बांसिनै जों मिथिगौ गामि एरियायाव एबा लेकेल लकेल गामिफोराव बेबायदि माइ आबादखौ बांसिनै मावो ओ जोङो मिथिगौदि गोबां मानसिफोर बेबायदि माइ आबाद दो जायो एबा रांखावरिफोर आरजियो गोदो जोङो माइ आबाद खौ जोङो बेबायदि नांगोल एबा मोसौजों जोङो ओ ना दुबलिखौ हाललि एवनानै जोङो बेबायदिनो खोथिया फुनानै जोङो बेबायदि आबाद मावोमोन नाथाय जोङो दायो नुबोगासिनो दोंङोदि गोदान मुगायाव जोङो बेबायदि ट्रेक्टर एबा पावार टेलारफोरजों जोङो आबाद मावो ओ आरो गोबां रोखोम बेबायदि ओ दानि गोदान मुगायाव गोबां गोबां रोखोमनि मुलिफोर दङ आरो बाय बायदि बायदि रोखोमनि मुलिफोर सारो आरो लोगोसे जोङो मिथिगौदि गोदो समायाव बेदिनो नांगोलदों एबा मोसौदों ओ हालि एवनाय समाव बिबायदि गोबां रोखोमनि बेबायदि मर्देन एबा एड भान्स लेभेलनि बायदि मुलिफोर गैयामोन नाथाय दायो गोबां बिदि एड भान्स लेभेलनि मुलिफोर दोङो मुलिफोर सारो जायनि थाखाय बेबायदि खानस्रिफोर आरो गोबां फिसा बिला एम्फौ फोरा दायो जाय हायाव थायो बिफोर बि हानि ओ हासारा थैलाङो जायनि नि थाखाय जोङो बेबायदि गोबां रोखोमनि बेबायदि मुलिफोर सारनांगौ गोनां जायो। आरो जों मिथिबावदि गोदो ओ जेब्ला माइखौ हाखांनानै जोङो नायोमोन अबा मोसौ दो नायोमोन ना नाथाय जोङो दायो नुयोदि माइखौ जोङो दायो बेबायदि मेचनफोरजों नायो। माइ गायनायावबो जों दायो मेसिन बाहायनो हायो आरो माइ हानायावबो एबा खोथियाफोर नायावसो गोबां रोखोमनि आलादा आलादा मिेसिनफोर जाबाय आरो जोङो मिथिबावो बायदि गोबां रोखोमनि मैगंफोर फोयो बे मैगंफोर फोनायावबो जोङो हालिखौ ट्रेकटरजों एवो आरो बे बादि बेगरफोरखो जोङो ओ बायहैयो बाजारफोराव आरो। गोबां मुलिफोर सारो गोदान मुगानि नाथाय आगोलाव जोङो बेफोर बायदि मुलिफोर सारामोन आरो जोंनि देहाया बेबायदि बेरामफोराव गोग्लैनो गोनां जायामोन नाथाय दानि बेबायदि गोदान मुगायाव। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोराव बेबायदि मुलि सारनायखायनो जोंनि देहाया बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो आङो। बुंनो थाङोबा जोंनिथिं बेबायदि आलु माइ बे बेसर, मुला गोबां रोखोमनि फानलु बायदि बायदि लाव एबा। ओं। बायदि बायदि जोगोनारफोर बायदि बायदिनि गोबां आबादफोर मावो आरो। नोंथाङा नोंसोरनि मा मा आबाद मावो आरो नोंथाङा मा सानो आबादनि फारसे गोदो आबादखौ माबायदि मावोमोन आरो दायो। गोदान मुगायाव माबायदि मावो नोंथांङा बुंनो हागोन ना?
औ औ ओ नंगौ नोंथांङा जिफोरखौ बुंलांबाय बे थारैनो सैथो ओ जिफोरखौ बुंलांदों बेफोरो जोबोद मोजां आरो नोंथांङा जोबोद मोजां जांङै बेखेवनानै होबाय ओ नोंथांङा जिफोरखौ बुंदों बेफोर बायदिनो माने गोदोनि दिनावहाय। जोंनि गेजेराव माने जिथु आबाद मावनाय बा बर'फोरनि आबाद मावनाय बेफोरो माने ओ दानि बायदि नंङामोन गोदोनि समाव माने ओ गोबाव सम बेबायदि मोसौजों हालेवनानै ओ मावनो गोनां जायोमोन मैगं मैगं थाइगंफोर गायनो बा माइ आबादफोर खालामनो। बला गो जोबोद गोबाव समनिफ्राय माने बेबायदि ओ गोबाव सम लायोमोन नाथाय दानि दिनाव जिथु आबाद मावनाय बेखौ नायोब्ला माने गोदोनि समनिफ्राय रुजुनानै नायबा। दायो जोबोद खम समनि गेजेरावनो गोबांथार बेबायदि ओ खामानिफोरखौ मावनो हायो। ओ गोदोनि समावहा जेरै आबाद मावनाय उम मैगं थाइगं बा ओ माइ माइ ओ आबाद मावनाय बिनि थाखाय नोंथां। ङा जेरै बुंलांबाय बे मोसौफोरजों हालिवोमोन दानि दिनाव ट्रेक्टर जाबाय आरो गोदोनि समाव मावहा माने माइ नानाय। ओ बा माइ हानाय बेफोर माने आखाइजोंनो मानसियानो खालामजोबनाय जायोमोन। नाथाय दानि दिनावब्ला माने बे ओ मेसिनफोर ओंखारदोंसै बिनि गेजेरजों माने खम समनि गेजेरावनो गोबां बेबायदि ओ खामानिफोर मावनो हायो। फोर मोननो हायो ओ बेफोरखौ माने दानि गेजेराव जोंनि उम नुनो मोनदों दै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि एदभान्स लेभेलनि जि मेचिनफोर बेफोरखौ बाहायनो हमदोंसै आरो जिथु हासारफोर फोरखौ बाहायनो हमदों जे बेखौ माने नुनो मोन्दों आरो ओमफ्राय जितु आबाद मावनाय बे माने गोदोनि दिनावहा नायहरोब्ला माने ओं फारसेथिं मोजां फारसेथिं माने हामा हामा बा गाज्रि बेखौ नुनो मोनोमोन‌। गोदोनि समावहाय जितु गोबाव सम आबाद मावनानै जायोमोन माने ओ गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन नाथाय गोदोनि जिथु आबाद बुथुमनायफोर मैगं थाइगंफोर ओ बा उम बेबायदिनो ओ माइफोर बेफोर माने ओ उम मोजांमोन आरो अर्गेनिकमोन ओ बै समाव जायफोरखौ जानानै लोंनानै माने जोंनि देहा फ्रा बेबायदि बेरामफोर गोग्लैनो गोनां जायामोन जेखौनो जायो बेनो माने ओ मोजां सिगां ओ जिथु न'नि हासारफोर जेरै गोबोरखि ओ बिदिनो बोरमा खि नि बेफोरबायदिजों माने ओ जानाय मैगं थाइगं आबादमोन आरो बेफोर माने जोंनि देहाखौ ओ जेबो गाज्रि खालामामोन नाथाय दानि दिनावहा नायोब्लाथ' माने गोबां ओबेबायदिनो बानायनाय हासारफोर मुलिबफोर बिफोरखौ सारनानै माने ओ जिथु दिहुननाय मैगं थाइगंफोर बेफोर माने मुलि होनाय जाजोबदोंसै बिनि थाखाय देहाया माने न खस्थ' जालांनाय गोबां बेमारफ्राबो जोबनो थांला बेफोरखौ दायो नुनो मोनदों । मोजांबो बेराफारसेथिं नायोब्ला गाज्रिबो ओ जो आरो फारसेथिंहा आं बुंनो साननाया मा गोदोनि समाव जेसेबांखिनि माने ओ आबाद मावदोंमोन ओ बिनि फारसे दायो माने ओ जिथु मुलाम्फा मुलाम्फानि थाखाय आबाद मावो जिहेथु गोबां बेबायदिनो रां खामायनो हादोंसै गोदोनि दिनाव जेरैहाय माने ओ मैगं थाइगंफोर माव ओ आबाद मावोमोन न'नि जानाय नि थाखायल' बा थु आं खोनानो मोननाय बायदिब्ला मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने उम बेबायदिनो जि मैगं थाइगंफोरखौ बा आबादफोरखौ खालामो बिमाने न'आव जानोबा गामिनि खाथि खाला रानो रानला नानै जानो ओ बेफोरबायदि खालामोमोन फाननाय बेफोरबायदि गैयामोन आरो फानोब्लाबो माने सोलायनाय ओम सोरहानोबा जुदि आलु हरोब्ला बैसानिफ्राय माने मैग ओम माइरं लाबोनाय बा दाउफोर बेफोरबायदि जों माने ओ सोलायनाय बे हु दाखौ गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनावथ' बेबायदि गैला गायदोंब्लानो माने फाननो थाखाय ओ न'आव जानो थाखाय बा फाननानै थाइसे थाइनै जिथु एसे एनै रां बुथुमनो हागोन बे थांखि जों दानि दिनाव ओ आबादफोर खालामो ओ जायनि गेजेरजों माने आबाद मोननाय फिथाइफोर मोननाय बेबायदि ओ मुलिफोर बाहायनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदि सोलोंथाइफोर लानानै दानि दिनाव आबाद मावनानै गोबांथार बेबायदि रां रां खामायनानै न'खरफोराबो जोंनि बर' न'खरफोराबो जौगा बोनायखौ जोंनि गेजेराव ओ दायो नुनो मोनदों जे। दा नोंथाङा आरोबाव माबा सादों नामा ओ जिथु बर'फोरनि आबाद मावनाय बेफोरनि सोमोन्दै।
नोंथाङा जिबायदि बाथ्राफोर बुंलांबाय नंगौ गासिबो सैथो दि गोदोनि हामैआव जोङो बेबायदि बे‌ नुदोंमोनदि बेबायदि मे ओ मेगं मेगं सोलायनाय एबा बेबायदि बेसाददों बेसाद सोलाय सोलायनायखौ जों नुयोमोन ना थाय दानि बेबायदि गोदान मुगायाव जोङो मिथिगौदि ओ जोंनि जिब'ना जेरै अक्सिजेन गैयाबा जों हां लानो हाया थिग बेबायदिनो जोङो दायो फैसा गैयाबा जोङो एसे लामाखोनो जों हान्थिनो हाया एबा जेबो बुस्थु जोङो बायनो थाबायनो हाया बेनिखायनो जोंनो रां नांगौ । जायनि थाखाय ओ रां खामायनाया गोबां रोखोमनि दोङ नाथाय ओ दायो ओ बांसिन मानसिफोरानो बेबायदि एग्रिकालसाराव बारा गैबाङा थेवबाबो दोंसाबो मानसिफोरा बेबायदि एग्रिकालसार एबा आबाद मावनायाव बेबायदि मानसिफोरा गोसो होदों दायो आरो ओ आबादखौ दानि गोदान मुगायाव रां खामानिनि थाखाय मावो नंगौ आरो ना नाथाय गोदोनि गोदोनि हमैयाव जोङो मिथिगौमोनदि आबादखौ जोङो जानो थाखाय एबा थांना थानो थाखाय जोङो खालामोमोन आरो न'खरनि मानसिजों रानलायनानै जानो एबा जोङो गामि खाथि खालानि मानसिफोरजों रानलायनानै जानो थाखाय जों गोदो आबाद खालामोमोन । नाथाय दानि बेबायदि गोदान मुगायाव जोङो मिथिगौदि ओ बुहुमा बेबायदि जौगाबाय टेकन'लजि बा बांबाय जायनि थाखाय जोङो जोंनो रां नांगौ जोङो एसे ससे लामा हान्थिब्लानो जोंनो जोंहा रां गैयाबा जोङो जेबो खालामनाया बेनिखायनो जोंनो रां नांगौ जायनि थाखाय मानसिफोरा दायो आबादजों रां खामायो आरो नोंगौ गोदो जोङो मोनसे दुब्लिखौ जोङो एबा मोनसे दुब्लिखौ जोङो एवनो थाखाय जोङो ह हबतासे लायोमोनबा नांगोलदों नाथाय दानि बेबायदि गोदान मुगायाव जोङो सानसेयावनो ओ गोबां बिगा-बिगा बेबायदि एवनो हायो दायो जोंहा टेक्न'लजि फैबाय जायनि थाखाय आरो गोदो जोंहा बेबायदि हप्तासेयाव बिगासेफोर एवनो हाबा जोङो दायो सानसेयावनो बेबायदि बिगासे एवनो हायो बेबायदि टेक्न'ल'जिफोर ओंखारबाय। आरो गोदो बेबायदि गोबां एम्फौफोरा अरनानै आबादफोरखौ नस्थ' खालामो मोन नाथाय जोंहा दायो बेबायदि गोदान मुगायाव गोबां मुलि ओंखारबाय जाय मुलि खौ सारबा एम्फौआ अरा आरो आबादफोरा मोजां जायो नायनो समायना जायो नाथाय जोङो मिथिगौदि फारसेथिं मोजां नाथाय फारसेथिं गाज्रि बि बि नुनाय फोराव जानायफोराव गोथाव नाथाय बियो अर्गेनिक नङा नेचारेल नङा जायनि थाखाय जोंनि देहाया बेबायदि गोबां बेमार आजारजों जुजिनो गोनां जायो । जोंनि सावस्रिया बेबायदि ओ बेर बेरामाव गोग्लैयो एबा देहा फोर गोबां बेराम आजाराव गोग्लैयो। आंनिथिंबाय बुंनो गोनां एसेनोसै। आरो जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा फंनैसो बुंनो गोनां दंबा बुंनो हागोन।
औ जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायज्लायनानै जि आबाद मावनाय बा बर' नि जिथु आबाद मावनाय बिनि सोमोन्दै नोंथाङा जेरैबायदि बेखेवनानै होबाय थारै नों मोन बिदिब्ला जोङो दिनैनि जिथु रायज्लायनाय बिखौ एसेयावनो दोनथ'नोसैदां
औ जागोन दे।
औ दे औ -औ दे गोजोनथों।